हेलौ।
औ नोंथां सम दङ ना?
औ औ दङ नोंथां बुंलाय।
अ आं नोंथांजों फंसे ओ मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आरो।
औ नोंथां बुंलाय मा आयदामोन नोंथां हागोन दे नोंथां बुं।
औ। आं आथिखालनि ओ आथिखालाव जों बाहायबाय थानाय समाजारि बिजों एबा ससियेल मेडियानि सोमोन्दै रायलायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन।
औ औ दे नोंथाङा एसे बेनि बागै एसे फोरमायग्रोना होलाय नोंथां।
औ। ससियेल मिडिया समाजारिजों होननानै बुङोब्ला जों आथिखालाव सानफ्रोमबो बाहायबाय थानाय जों जों नुनो मोननाय मोखां बिजाब एबा फेसबुक इउटुब टुइटार ओ इन्स्टाग्राम वाटसप जों बेफोर खौनो नुनो मोनो आरोना।
औ औ।
ओ आथिखालाव आथिखालावथ' जों बयबो एन्ड्रइड फन लायो।
औ।
एन्ड्रइड फन लानायनि ओ लानायनि मानि एनड्रयड फन लानाय हिसाबै जों बयबोथ' ससियेल मिडिया एबा ओ समाजारि बिजोंखौ बाहाय ना होमबा?
औ औ बाहायो नोंथां।
आथिखालावथ' जों नुनो मोनबाय उन्दै गेदेर जों गासैनिबो आखाइयाव फन थानायखौ नुनो मोनो। दा
औ।
मान सुबुंफोरा खामानि मावनाय फरायनाय लिरनायजों लोगोसे समाजारि बिज जों बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों दा समाज जारि बिजों बाहायनायनि मोननै गुन दङ आरो एबा समाजारि बिजोंखौ जों मोननै बिथिङै बाहायो। खायसेया गारज्रि बिथिङाव बाहायो आरो खायसेया मोजां बिथिङाव बाहायो जा दा जों बे मोननै बिथिङै बाहायनायखौ जों नुनो मोनगासिनो खायसेयाथ' गावसोरनि रां आरि मुलाम्फानि थाखायबो बाहायनो हादों आरो। जेरैहाय स ओ समाजारि बिजोंनि जोहै गोबां सुबुंफोरानो रां रुफा खामायनायखौ जों नुनो मोनदों। सोरबाबा स्केम खालामदों सोरबाबा बिदिनो ओ गोबां बायदि बायदि बिथिङै जों रां खा ओ रां खामायनायखौबो जों नुनो मोनदों आरो। खिन्थु खायसे गथ'फोरा जायफोरा बुजिया आरो जायफोरा उन्दै समावनो आयेन बेरेखायै मबाइल लानायखौबो जों नुनो मोनदों दा बिथांमोनानो गारज्रि बिथिङै बा हायदों खिन्थु जों फरायसाफोरनि थाखाय बुंनो थाङोब्ला मबाइल एबा समाजारि बिजोङा मोनसे ओ जोंनि थाखाय मोनसे हे जाबगिरि होननानैबो जों बुंनो हायो। जोङो मोजां भाबै बाहायोब्ला आरो
औ।
मानोना ओ मबाइल फन एबा समाजारि बिजोंनि जोहै जों गोबां सोंनाय फिननाय मिथि नानै लानो हायो जों मिथियैखौ सार्च खालामनानै जोङो मिथिनानै लानो हायो सोंनानै लानो हायो आरो आथिखालावथ' जों नुनो मोनबाय ए आइ बो ओंखारबाय बे ए आइआथ' जों जे खौ सोङो बेखौनो फिननाय होयो बेयो जोंनिफ्राय जोंनाव उल्था कुइसन सोंफिना माने बेयो जोंनो उम ओरैबायदि डिटेल्साव फोरमायनानै होग्रा जाबाय आरो आथिखालाव समाजारि बिजोंनि जोहै जोंनि बुहुमा ओरैबायदि गोजौ फारसे जौगालांनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो दा नोंथांनि नुनायाव जोंनि समाजारि बिजों बाहायनायाव जों बांसिनै खहाखौ मोनदों ना मुलाम्फा जादों दा नोंथाङा एसे फोरमायना होयोब्ला गाहाम जागौमोन।
औ नोंथां। आं आंनि नुनायाव माने समाजारि बिजोंखौ आंनि नुनायाव माने आं मोननैबो बिथिंखौनो समान होननानै बुंनो हायो आरो नोंथां माने मोजांखौबो नुदों आरो गाज्रि खौ नुदों मोजांखौ नुदों होनना बुङोब्ला माने जोंनि नि थाखाय माने मा होनो समाजारि बिथिं एबा ससियेल मिडिया माने‌ जोंखौ माने गोबां हेफाजाबबो होदों आरो मा होनो गोबां बिथिङावनो जों जेनेबा फरायनाय फरायनायावनो होन जों माने गोबां जोंखौ हे हेफाजाब होदों आरो जेनेबा जों माबबा मोनसे नलेज बा माबबा मोनसे गियान बेफोरखौ जों माने इउटुब बा फेसबुकफोरनि गेजेरजों मोननो हायो। दानियाथ' माने गोबां बेफोरबायदिनो मा होनो सोलोंथाइनि आयदा बेफोरबायदि गोबां होयो नङा होमबा नोंथां बेफोरखौहाय माने फरायसाफोराहाय माने मोनदानाय बा माने स्कुल स्कुलफ्राव जेाखिनि मे फोरोङो बेफोरखौथ' माने मानसिफ्रा माने सानसेयावनो गोसोआव लाजोबनो हाया नङा होनोमबा नोंथां बिनि थाखायनो माने बैफोरखौ डाटाफोर जेनेबा मा होनो नलेजफोर बेफोरखौहाय जोङो मा होनो ससेेल मेडियाफ्राव बा इउटउब फेसबुक बेफोरावहाय जों मोननो हायो आरो आरो खायसे खायसेखौ जों माने मा होनो गुगोलाव सार्च खालामनायबाबो माने एन्सार बास माने मा होनो फिननाय फिननायफोरखौ जों माने नागिरनानै मोनो आरो नोंथां आरो बेजों लोगोसेनो माने जों अबावबाव मोनसे माने दानियाथ' माने माबा मोनसे खौरां हरनोबो माने जोंनो गोबां हेफाजाब होदों आरो जों सासे मानसि गोमायोब्लाबो मानिे जों ससियेल मिडियाबा मओंखां बिजाबखौ जायखौ होनो बेयावहाय जों माने आपलड होनानैहाय माने मा होनो बयनोबो दैथायहरनानै माने जों गोमानाय सुबुं बा अबावबा खा मा होनो खारनि थाखायनो बैफोर सुबुंफोरखौहाय जों माने नागिरना मोनफिनो आरो बेफोरबायदिनो माने आं बेफोर बेखौनो बुंनो सानो माने जोंखौ गोबां मदद होदों आरो माने जोंनि बे ससियेल मिडियाहाय आरो गाज्रि बिथिंखौ बुंनो थाङोब्ला माने मा होनो माने खायसे खायसे उन्दै उन्दै गथ'फोरा माने फरायनाय समावहाय फरायालासिनो माने मबेल मबेल ओन्दै ओन्दै गथ'फ्राथ' माने दानियाहाय माने मबाइल बाहायनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा? नोंथाङा बुंलांखाबाय एन्ड्रयड मबाइल गासिबनि आखायावबो थायो आयेन बेरेखायै माने मबाइल बाहायनाय बे फोरखौ जों नुनो मोन्दों। जायनि जाउनाव माने गथ'फ्रा फरायनायालासिनो माने बैफोराव गाज्रि गाज्रि मानो भिडिअ'फोर नायनानै बा गाज्रि खामानि फोर मावनानैहाय माने गावनि लाइफखौ गाज्रि खालामना लानायखौबो जों नुनो मोन्दों। दानि गथ'फ्रा आरो बांसिन माने मबाइलावनो हाबनानै थायो आरो माने जायनि जाउनाव माने गावनि इयुन इविन इयुन जिउ माने गाज्रि खालामना लादों सोलोंथाइखौ माने गावनाव खहा खालामना लानायखौ जों गोबां मोननो हादों आरो नोंथां।
औ।
नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ।
औ। आरो जोंहा इदिनो गोबां गोबां हेफाजाब होयो जोंखौ माने जों दा मा होनो गोदोनि स समावथ' बेफोरबायदि मा होनो मोखां बिजाबफोर बा इदि ससियेल मिडिया गैयामोन नङा होमबा नों गोदोनि समावहाय माने अबावबा माबा मोनसे खौरां दैथाय हरोबाबो माने जों बै मा होनो जायगायाव थांनानै खौरां दैथाय हरनांगौमोन अबा पस्ट अफिसफ्राव माने बेफोराव दैथायहरनांगौ जायोमोन जाय माने दिनैनि खौरांखौ माने मास मोनसेनि बि मा होनो मास मोनसेनि उनावसो मोनहैनाय बा अबेबा माब्लाब माब्लाबा समाव बै लायजामा मोनहैया बेफोरबायदि जानायखौबो माने जों नुनो मोन्दोंमोन आरो गोदोनि समाव नै दिनैनियाव दिनैनि समावहाय माने जों बैफोरो गोबां हेफाजाब होनायखौ जों नुनो मोनदों आरो। माने जायनि जाउनाव माने माबेबा मोनसे खौरां हरनोबाबो माने एक सेकेडनि गेजेरावनो माने बै मानसिनि सुबुंनो कल खालामनानै बा मोनसे मा होनो अवाटसापफोरावहाय मेसेज हरनानै जों माने खौरांखौ दैथायहरनो हादों आरो नोंथां। नोंथाङाबो माने एसे मुलाम्फा आरो खहा बेनि बागै एसे फोर फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ। जोंनि नुनायावथ' जों गाज्रि बाहायबासो खहाखौ जायोना होमबा खहाखौ मोनो ओरैनो थ' जोङो बाहायनाया बांसिनै मुलाम्फानि भाबैनो बाहायनाय जादों। ओ जों आथिखालाव नोंथाङा बुंनाय बायदि जों सोरजोंबा गोमाना नै थानाय लोगोफोरखौबो जों मोखां बिजाबनि गेजेरजों लोगो मोनलाय फिनदों बि दिनो जों ओ गोबाव समनि खामानिखौ जों दसे समनि गेजेरावनो मावनो हादों जेरै नोंथाङा फोरमायनाय बायदि गोदोथ' जोंनि जोंनि गेजेराव लाइजाम दैथाय हरनाय दागनि जोहैसो दै थाय हरनाय जायोमोन बिदिनो गोबाव समनि गेजेरजोंसो बै लाइजामा बै मानसिनिसिम सौहैयोमोन। आरो माब्लाबानि समाव सौहैया आरो माब्लाबाथ' बोसोरसे बोसोरनै मानि लायो। जाउनाव जों जोंनि खौरां दैथायनायाव गोबां हेंथाखौ मोनबोदोंमोन आरो। खिन्थु आथिखालाव जोङो ओ समाजारि बिजोंनि जोहै जों एक सेकेण्ड एबा एक मिनिटनि गेजेरावनो जोङो मोनसे ओ मोनसे दो मोनसे खौरांखौ जों सारा बुहुमावनो फैलानानै होनो हादों नङा होमबा?
औ औ नंगौ नोंथां
दा बेनि गेजेरजों जोंनोबो गोबां गोबां गोरलै जादों आरो समाजारि बिजोंनि जोहै ओ जोङो बबेबा मिथिफेरै जायगायाव थांनो थाखाय जों आथिखालाव जों गुगोल मेप मोन नङा होमबा जों लकेसन मोनदों जों बे लकेस न एबा गुगोल मेपनि जोहै जोङो अबेबा थांफेरै जायगायावबो जोङो दावबायहैनो हादों आरो
औ
ओ जोंनि दावबायनाया गोरलै जाना फैदों जोंनि मिथियैखौ मिथिनायाबो दिनै गोरलैसिन जानानै फैदों जों गुबुनाव थांनानै सोंहैनायनि सोलायै जोङो गुगोल एबा ए आइ नि जोहै आथिखालाव गोबां मोनथिनांगौ खोथाफोरखौ जों मिथिनानै लानो हादों आरो
औ औ नंगौ
बे बिथिङै नायोब्ला जोंथ' समाजारि बिजोंखौ मुलाम्फानि मुलाम्फा जानायखौ बे खौ नुनो मोनो नङा होनबा
औ नंगौ नोंथां मानि मुलामफायनाय जादों
औ खिन्थु जोंनि नुनायाव आथिखालनि बे लाइमोन देरफुनाय लाइमोनफोरासो मबाइलखौ गाज्रि बिथिङाव बाहायनानै समाजारि बिजोंखौ गाज्रि बिथिङाव बाहायनानै गावसोरनि जिउखौ ससेयावनो बिदि गाज्रि खालामनानै लानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो जाय गथ'आ जाय लाइमोना लेखा फरायनायनि सोलायै एबा लेखा फरायनायनि टाइमावहाय जाय गथ'आ देराखै थैनो
औ
बे गथ'नि आखाइायाव दिनै जों एनड्रइड फन लानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो जाय गथ'आ स्कुलावसो फरायनाय बे गथ'आ दा एनड्रयड फन लानायनि गेजेरजों गावनि फरायनायखौ खहा खालामनानै लानायखौ जों नुनो मोनदों मबाइलाव जिहेथु गफबना थानानै लेखा फरानि फारसे बिनि गोसोआ खम जालांनायखौ जों नुनो मोनदों आरो दा बेफोरखौ नायोब्ला जोंनि इयुना ओरैबायाददि गाज्रि जागोनखौ जों नुहुरो बेनिखायनो ओंखायनो जों जोंनि बिमा बिफा एबा जोंनि ओनसोलनि बयबो बिमा बिफाखौ जों खावलायलायनाया गाहाम जागोन आरो जिहेथु ओरै कलेज हाबै गथ'नो जाहाथे जों फन होआ बेनि बागै जों बयबो सांग्रां जानांगोन कलेज लेभेलावथ' जोंनो फननि जोबोद गोनांथि जायो नङा आथिखालावमिसर्म फिप गै जों समाजारि बिजों एबा मबाइलनि जोहै जाजोबो दा बेनि थाखाय जोंनो मबाइल औ दा बेनि थाखाय जोंनो मबाइलखौ नांगौ जायो आरो एबा समाजारि बिजोंखौ नांगौ जायो आरो दा बे बेबायदि बिथिङै जों बांसिनै आथिखालाव जोङो खायसेफ्रा जायफोरा साननो हायो बिथांमोनखौ जोङो मोजां खामानियाव बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो जायफोरा बाहायदों बिसोरो सोलोंथाइ मोनै एबा सोलोंथाइ मोनजोबोै ससेल' फरायना थानाय स्कुल द्रप आउट खालामनाय गथ'फोरानो बेबायदि खामानिखौ मावो आरो
औ औ नोंथां होमबा
ेल एबा समाजारि बिजोंनि सोमोन्दै नोंथांजों गोबां सावरायबाय नङा होमबा
औ औ नंगौ नोंथां
दा समाबो जाबायानो
औ औ
खाबु मोनलायफिनब्ला उनाव मोजाङै सावरायजाबावगोन ना होमबा?
औ नंगौ नोंथां औ
मोजां गाज्रि गियान फोरमायलायनानै गोजोननाय मोनबाय
औ आंबो नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय
औ दे